थां
हेलौ औ-औ।
औ-औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
दाथ' ओरैनो दंथयो।
अ-अ नोंथाङा ओ सानजौफुनि ओ फुंबिलिनि ओंखामखौ जाबायना नोंथां?
औ जाबाय-जाबाय।
औ-औ नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ दङ
औ नोंथाङा दायो माने फ्रि दङब्ला आङो नोंथांजोंहाय आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरोना नोंथां सावरायजागोन ना?
औ जागोन दे।
औ औ जोङो आबाद मावनाय होनबोला मिन्थिखायो नङा होमबा नोंथां। दायोथ' दैज्लां बोथोर दायोथ' गोबां आबाद मावगोन बे ओ माइ गायगोन बेबायदिनो दायोथ' नै माइ गायगासिनो दङ होमबा नोंथां। औ।
औ।
माइ माइ आबाद औ जोङो आबादखौ मायदि गायो होननानै बुङोब्ला नों -थांनो आङो एसे फोरमायना होनोसै आरो ओ जोङो आबाद मावनो थाखाय सिगाङावनो दै नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां? दैखौ जोङो मानिफ्राय मोनगोन अ अखानिफ्राय मोनगोन जोंनो अखा नांग्रोगोन औ औ औ जोङो जोङो अखा मोनब्लासो एबा दै मोनबासो जोङो माइखो गायनो हागोन। आरो जोङो ओ बेबायदिनो अ दै मोनबोला जोङो हाखो एवनानै बिदिनो ट्रेक्टर जों नङाबा हाल मोसौजोंहाय बिदिनो एवना -एवनानै लानानैहाय जोङो बेबायदिनो गुरै खालामनानै दोनसिगोन आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जों आलि दासिगोन बेबायदिनो जोङो खोथियाखौ बा खोथियाखौ जोङो मोननो थाखाय जोङो न'नि -न'नि बा न'नि बान्दारनिफ्राय बा बाख्रिनिफ्राय जोङो माने बरननानैहाय बिदिनो जोङो माइखौहाय ओ जेसां नांगौ जोंनो खोथियाखौ बा जोंनो बेसेबां नांगौ बिखो जोङो जखानि लानानैहाय जोङो बेखौ सोनानै बा बिदिनो सोनानैहाय जोङो न'नि फख्रि बा दैसाफोरावहाय सोमनानै दोनहैसिगोन नङा होमबा नोंथां? औ बेबायदिनो जोङो सोमनानै दोनोबोला बिदिनो वान वान विइक बा बिदिनो दद औ बेबायदिनो जों सोमना दोननानैहाय जोङो बिखौ लायसिगोन आरो जों लायनानैहाय बिखौ जोङो फोसिगोन आरो बेबारैनो जोङो खोथियाखौहाय जोङो फोनानैल' दोननायल' जाया -जाया होमबा नों -थां जोंथ' बेखौ जोङो जोथोनबो लानो नांगोन। जोङो बेखौ जोथोन लानो थाखाय जोङो औ औवानि बा बिदिनो नेटफोरखौ जोङो होनांगोन सोरगिदिं नङा होनबा मो -सौ, बोरमा, दाउफोरा जालांजोबगोन नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जोङो होनानैहाय औ जोङो बिदिनो होनानैहाय जोङो बिदिनो ओ माने जेसेबां माइआ माने देरनांगौ बेसे समहालागि देरहोनानै जोङो बेखौहाय फुनाय जायो आरो बेबायदिनो फुनाय- फुनानैहाय जोङो जोंथ' माइ गायनो थाखाय जोङो जोंनि बे जायगा मोजां खालामनानै दोननांगोन नङा होनबा? बेबायदिनो जोङो आलिखौ खोनानै लानांगोन बेबायदिनो आरो जोङो ओ खामला होनांगोन माइखौ फोथारावहाय नङा होनबा नोंथां? ओमफ्राय बेबादिनो जोङो माइखौ गायनो थाखाय जोंनो आरो जोङो बेबायदिनो जोङो मायखौ गायनाय जायो आरो नोंथां। नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा माइ गायनायनि सोमोन्दै?
औ नंगौ नोंथां।
औ औ।
दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो खुथियाखौ सिगांग्रो सोमग्रोनांगौ सोमनानै बेबायदि बिदिनो लाबोना न'आव ओ खुबना दोननांगौ थास' बिलाइ थालिर बिलाइ बा जायखिजाया बेबायदि जाहाथे बुस्थुआ माने गोलोमखांनानै मोजाङै खिलिखांनो हायो आरो बेनि थाखायखौ खोब ना दोननाय जायो दोननानै जेब्ला इयो खिलिखाङो एखौ जोङो इदिनो हाब्रु खालामनानै फुनाय जायो।
ओ-ओ।
औ फोनानै जोङो मास मोनसे बा थार्टिफाइभ देस बेबायदिनि उनाव गायजायो आरो खोथिया
ओ-ओ।
औ बिदिनो दा फोथाराव दुब्लियाव लांनानै गा-गायनाय जायो आरो।
औ औ औ।
औ बेबायदिनो गायनानै आरो बियो गायखांनायनि उनाव मास मोनथाम बा मोनब्रैनि गेजेराव माइख जोङो मोननो हायो आरो। माने बियो जेनेबा भाद्र' मास आसिन मासनिफ्रा सोर-सोरबाया एसे खम समावबो जायो नाइन्टि देसनि गेजेरावबो जायो।
ओ ओइटि देसनि बा नाइनटि देसनि गेजेरावनो सोरबाया ओंखारो माया मोन हैनाय सिमहालागै बेबायदिनो मास मोनथाम मोनब्रैया जायो आरो हानायसिमहालागै।
बेबायदिनो स सोरबाया हानानै दुब्लियावनो हायो हानानै माइखौ खौ आथिखालावथ' आरो गोबां माबा फैबाय ट्रेक्टरजोंनो फोथारावनो हानाय नानाय बेबायदि मेसिनफोर फैबाय। बेबायदिनो जोङो माइखौ न'सिम लाबोयो आरो।
औ-औ।
सोरबाया न'याव न'आव लाबोनानै इदिनो नायो नानानै जोङो माइखौबो बुथुमनो हायो। आरो माइल' नङा जोङो गोबां आबाद मावो दाबायदियाव।
औ नंगौ।
थाइगंनिबो आबाद मावो। दैज्लांनि माखासे आबाद दङ जायफोर जेरै सोरबाया जुगुनार खुमब्रा भल बायदिसिनाबो आबाद मावो जानायनि। औ-औ फानलुबो मावो बिदिनो जानायनि थाखाय बा सोरबा फालांगि खालामनो थाखायबो मम माने बानायनाय जायो आरो आबादखौ। बेबायदिनो गोबां माने जायनि जि सुबिदा बेबायदिनो आबाद बे खौ मावो आरो आं मोनथिनाय हिसाबाव जोङो औ
दे बुं
औ दे नोंथाङा माबाफोर फोरमायनोबा फोरमायनो हागोन
औ आरो माने दायोथ' जेनेबा फिथाय सामथायनि आबाद मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां बेबादिनो बेबादिनो वाटारमिलननि तारबुसनि बेबादिनो माबा ओ मा होनगोनलाय बेखौ ड्रागननि ड्रागन फिथाइ काजिनि नारें खाजिनि औ औ औ आरो लोगोसे बेबायदिनो थाइजौफोरनिबो आबाद मावनाय जायो लिसुफोरनिबो
औ औ आथिखालाव गोबां रोखोमनि मार्केटाव ओंखारनो हानाय माने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
दाथ' आथि माहोनो एखौ साइन्सनि जुग नालाय साइन्सआ गोबां प्रडाक्सन बानायबाय खम समावनो ओंखारनो हानाय ओरैनो बुंनो थाङोब्ला थ' जोंनि थाइजौ माबा माबि बेफोरथ' जों नुबोनाय दा बे बोथोरावसो थायो बिनि फिथाइया बोथोरावसो मोननो हायोमोन जोङो नाथाय दा खम समावनो माने साइन्टिस्ट नालाय साइन्टिस्टफोरा गोबां बिदिनो नायै माबायै बिदि खालामनानै माने बिसोरो खम समावनो मारै दिहुननो हायो बेनि प्रसेस खौ गोबां नाजायै नाजायै दा मोननो हादों
औ औ
बेखायनो खम समावबो माने आबादखौ मावो फिथाइखौ मोननो हायो मोननानै बिदिनो फालांगि फालांगिनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बेफोर बुस्थुआ
ओ ओ
खम समाव जानायफ्रा नङाबाथ' जोङो बोथोरावसो बोसोराव खनसेल' मोनो थाइजौ खान्थाल जायखि जाया नङा होनबा नोंथां? औ औ दा बिदिनो औ गोबां माने मा होनगोन बेखौ दा वाटार मिलन बा जायखिजाया माबा जोङो दा मार्केटआव नुनो मोनो बेखौ मा होनोखौ सामफ्रामना मा होनो मोनसे दङ ना! औ औ बेबो दा जोङो बाजाराव हाथाय बाजाराव नुनो मोनो जे गिदिर गिदिर माने गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोना फानैनाय जोंनाथ' ओरैनो बोसोराव औ औ औ खनसेल' दा दैज्लां नालाय दैलांआव थायो बेबो
औ औ
दैलांआवसो जों मोनजायो ओरैनो नागिरबाबो मोननो थाङा बेबायदि बुस्थु बेफोरो नाथाय दायो गासैबो बुस्थुआनो एभेलेबल जाबाय आरो गासैबो आबादनि जोहैनो माने मोननो हानाय प्रसेसखौ बिगियानगिरिफोरा दिहुननानै दा बयनिबो सुबिदानि थाखाय बानायना होदों जायफोरा हायो मावो जायफोरा हाया बिसोरो थायो सोरबाया हा हु गैया।
सोरबाया हा हु थानायफ्रा मावो आरो रां रुफानिबो गोनांथि जायो।
उम उम
सोरबाया रांनि आंखालाव बेफोरखौ मावनो हाया जायो आरो माखासे मानसिफ्रा नलेजबो गैया नालाय बेखायनो मावा।
औ औ
फ्रा नलेज दङ बिसोरो मावो।
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
औ नोंथाङा माबाफोर आरो मिथिबावबा फोरमायलांबा मोजां जागौमोन।
औ जोङो बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावोबालाय जोङो जोंनि ओ जोंनि थाखायनो मोजां जोङो रां रुफाफोरखौबो दांनो मोनो नङा ओमबा नोंथां मानो होनबोला बेफोरबायदि फिथाइ दामना
औ औ नंगौ
जोबोद बजारफोराव बायनो थाङोबा जोबोद बेसेन होनानै जोङो बायनो गोनां जायो। नङा ओमबा नोंथां गोबां माने बिनिखायनो न'फोराव जों हारसिं हारसिं गायनाय लाया मोजां आरो बेबायदि जों गायनानै फाननांगौ आरो जोङो जानो नांगौ। आरो लोगोसे जोङो औ वाटारमेलनफोराबोथ' जोबोद दाम नङा होनबा आरो लोगोसे दाथ' जोंना खुसेरफोरखौबो आबाद खालामनो नांगौ मानो होनबोला गरमावथ' बिराद खुसेर बिदिफोरखौ लोङोना मानसिफोरा दे बिदिबालाय नों नोंथां जोंहा समा जानानै फैबाय मालाबा रायज्लायसिगोन।
औ दे मालाबा सावरायफिनसिगोन उननि आयदाफ्राव।